खुमबाय
औ खुलुमबाय।
औ। ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय।
ओ दा आं नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय- ओ आं नों नोंथांजों दावबायनायनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ थारैनो दा उम दावबायनायथ' नाय होननानै बुङोब्ला दावबायनायनिफ्राय जोङो मा मा गियान मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ दावबायनानै होनना बुङोब्लाथ' ओ जोङो जोबोर ओ गोजोनथाव बाथ्रा। बो गोजोनथाव खोथा। दावबायनोथ गोबाङानो ओ गासिबो मोजां मोनखायो नालाय बेनिफ्राय जोङो दावबायनायनि फ्राय जोङो गियान मोननो हायोदि। ओ हमना लाबाय जों माबा मोनसे जुदि माबा मोनसे जागायाव जुदि जों दावबायनो थाङोब्ला। बै जायगानि माखासे उम थाय बा समायना नुथाय बेफोरखौ जों नुनानै जोबोद गोसो खौ ओ गोजोननाय मोनो आरो जाय ओ जेराव जों नुनो मोनि बेखौ नुनानै जोङो दा बेनिफ्राय जोङो गियान लानो हायो। ओ हमना लाबाय ओ बे ओ जायगायाव ओ सोरनिबा ओ गेदेमा मानसिनि जोङो ओ खायसे मुसुखाफोर मोननो थाङो ओ बे ओ बे मुसुखाया जेनेबा मा मारै ओ जानाय। बेयो सोरमोन बेनि जोङो जारिमिनखो मोननो थाङो मोननो थाङो आरो। ओ बिदिनो जोङो माखासे गियानफोरखो सोरजिनानै लानो हायो आरो नुनो मोनैखौ जोङो नुनो हायो। ओ जेराव जों थांफेरि जायगा होन बेफोरखौ नुनानै जोङो जोबोर ओ गोजोननाय मोननो हायो आरो माखासे गियानफोरखौ जों बेनिफ्राय सोरजिनानै लानो हायो आरो
औ थारैनो ओ नोंथाङा नोंथाङाबो थ ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायफेरबाय जानांगौ।
फेरबाय।
दा बैफोर जायगायाव बेरायहैनायाव बे मो जे जाय गानाय ओ नायथावना जायगा बा जों नोंथाङा थांनाय जायगा बेवहाय बे जायगायाव जे सुबुङा नायनो थांनायजों लोगो से बै जायगानि खाथि खालानि सुबुंफोरा मा माबायदि अ अ जौगानाय बा मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन मानो हाया जानो। अ जेनेबा जों अ आंनि बादिब्ला अ आं मोनसे जायगायाव अ दावबायनो अ थांदोंमोन। जेरैहाय अ मोनसे अ जोङो जोंनि आसाम रायजोनि बाहेर अ सिलं होननाय जायगा मोनसे थांदोंमोन जोङो। बे शिलं होननायनि जायगा मोनसे मा होनो अ सेरापुन्जि होननाय मोनसे जायगा दङमोन। अ जों बेयाव बेवहाय थांदोंमोन जोङो अ फरायसालिनिफ्राय जोङो जयै अ दावबायनो थांदोंमोन आरो। अम बे आव थांनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला बेवहाय ओ बिफां लाइफां हाजो सारि अ बिदि आरो अम हाथायफोरा जोबोद अ नायनो समायना अ गासै सुबुंफोरखौनो जोङो अ अ सोद्रोम सोद्रोम गोनाङैनो गासैबो सुबुंफोरखौ दावबाय फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय अ जोङो माखासे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा फोराबो बेवहाय दावबायनो थाङो आरो बे जायगाया अ मा होनना बुङो। अ बयनिख्रुइबो अ बांसिन अखा हानाय जायगा होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो बेनिखायनो बे जायगाखौ गोबां गोबां। सुबुं फोरानो बे जायगायाव दावबायनो थाङो आरो अ गासैबो अ फरायसा बा फरायसुलि बिथांमोना बेयाव दावबायनो दावबायहैनो थाङो आरो।
औ दा नोंथां नोंथाङा जे बुंदों बै जायगायाव ओ अ नोंथांमोना। फरायसालिनिफ्राय दावबायनो थांदों ।
औ नंगौ जोङो फरायसालिनिफ्राय दावबायनो थांदोंमोन।
नोंथांमोना फसायफानो थाखायल' थांदों ना बिनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो थांदों ।
औ जों थारैनो बेनिफ्राय जोङो गियान लानो थांदों । बेनिफ्राय सोलोंथाइ लानो थांदों जोङो बेनिफ्राय जोङो मिथिनो हायोदि बे जायगानि जि ओ समायना नु थाइ बा जि ओ बेनि आब्रुथि गोनां जायगा बेफोरफोरखो जोङो जोबोर मोजां मोनदों जाहाथे जोंनि मोनफ्रबो जोंनि जा बा ओनसोलफोरा बेफोरबायदि साखोन सिखोन बा बेफोरबादि जानो नांगौ आरो जाहाथे बेफोराव ओ दाखोर दाला गाज्रि बायदिसिना मैला गारनानै जोङो ओ जायगाखौ गाज्रि खालामनो नाङा आरो । बेफोरबायदि आब्रुथि गोनां जानो नांगोन आरो । औ । बेनिफ्राय ओ नोंथांनि नोंथाङाबोथ' दावबायनो मोजां मोनो नङा होमबा ।
औ थारैनो आंबो जोबोर मोजां मोनो दावबायनो ।
खाथि खाला बा नोंसोरनि ओनसो नोंसिनि जायगायाव माबाफोर दावबायनाय जागा दावबाय हैैनाय थावनिफोर दङ नामा?
औ जों थारैनो जोंनि जायगायावबो ओ गोबां खाथि खालायाव दावबायनाय जायगाफोर दङ । आ दा आङो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथिथारावनो नाय ओ मोनसे दाव ओंखाम जाग्रा जायगा आ ओ जाय जोङो दारागाव पिकनिक स पद होननानै बुंनाय जायो ओ बे बि बेवहाय ओम जोङो दावबायनो हायो आरो जोंनि खाथि खालानि सु बुंफोरजों लोगोसे गोबां जायगानि ओ फोराबो जेरै सोहोरफोरनि गुबुन हादोरसा हाद फोर फोरनि हादोरमाफोरनि बेफोरबायदिनो ओ सुबुंफोरा बेवहाय दावबायफैनो हायो
दावबायनो फैयो औ औ मा मा जागा होनदोंमोन नोंथाङा बे दावबायनाय जायगाखौ?
पिकनिक स्पट।
औ दारागाव दारागाव जोबोर ओ मोजां। दारागाव जायगाया औ बे दारागाव हाजोआव ओ माबाफोर ओ बेलेग ओ माबा फोर गोनांथार ओ जिनिसफोर मोननाय जायो नामा बेव हाय माबाफोर मोनो नामा?
औ ओ थारैनो ओ गोनांथार जिनिस
जेरैहाय जिब जुनार बेफोरबायदि
औ औ औ बेफोरबायदि होन्ना बुङोब जोंना बियो मोनसे हाग्रामा बा हाजो हाला बिफां लाइफांफोरजों आबुं बुंफबनाय जाहैबाय नालाय बेवहाय जोङो ओ हाग्रामायाव जोङो ओरैनो बिफां लाइफ फांफोरजों आबुं जानाय जिहेथु गोबां रोखोमनि ओ बेसेन गोसा बिफांफोर बा जोंनि ओ सम्पद बेखौ जोंङो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोंङो ओ हाग्रायाव नो थाना थानाय जोंनि बायदि रोखोमनि जिब जुनार गोबां रोखोमनि जोंङो बेसेन गोसा मोननाय जायो जेरै जोंङो बेवहाय ओ मै ओ बेयाव हाग्रानिनो नालाय जों हाग्रानि जुनारफोर जेरै औ मै मैदेर गान्दा बे औ गान्दाफोराथ' बे जोंनि खाथि खालायाव गैया देनाय थेवब्लाबो ओ बेफोरखौ जोंनिया औ फैयो सम लानानै बेफोरखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो।
बे दारागाव हाजोआव गोबां ओ गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय दावबायनो फैयोना?
औ थारैनो गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो।
औ
ओ गुबुन दाब दाब जायगानिफाय फैनायजों लोगोसे जोंनि ओ खाथि खालानि फरायसाफोर बेफोरबो ओ फैनाय जायो आरो बेवहाय। ओ ओ फरायसंनो थाखाय।
औ नंगौ नंगौ थिगानो दंङ खोनानै मोज जां मोनदों बेनि फ्राय बे दारगाव होननाय जायगाया ओ माबे जिल्लानि माबे जायगायाव दंङ बेयो?
थारैनो बेखौ ओ बे दारागावा जोंनि आसाम हादोरसानिनो सि सिङाव थानाय ओ जोंनि। ओम बर' हारि नि। हादोर। बड'लेण्डनि सिङाव थानाय ओ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव ओ मोनसे से ओ मोनसे फिसा थावनि। फिसा माने गिदिरानो बिनिफ्राय बियो जोंनि ओ खाथियाव नांजाबनाय भुटान हादोर सा जों ओ ओ बरदार
भुटान हादोरजों औ औ भुटान भुटान हादोरजों नांजाबनाय औ दारागाव औ औ बडलेण्ड औ बड'लेण्ड रायजोनि ओ बाक्सा जिल्लानि सिङाव दं आरो औ औ बाक्सा जिल्लायाव दङ औ मोजां। ओ दारागाव हाजोखौ ओ जोबोर मुंदांखायै खोनाबाय थायो गोबां ओ सुबुंफोरानो बेवहाय दावबायहैनो थाङो होननानै मिथिनो मोनो ओ थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों औ औ। ओ बेनिफ्राय बेवहाय ओ बे दारागावआव हाजो दङ न बे हाजो हाजोनिफ्राय ओ बेवहाय दैमा दैसा माबाफोर दङ नामा?
बेवहाय ओ बिनि ओ बांसिनैनो हाजोनि नुथाय खौ नुनो मोनो आरो बेयावनि हाजोनि गेजेरजोंनो बोहैफोनाय मोनसे ओ गिदिर दैमा दङ बेयावहाय जोङो ओ जाय समाव जोङो मेसें बोथोर बे समाव जोङो दै रान नालाय बेवहाय जोङो दैखौ एसे बिबांनि मोननाय जायो बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो दुगैनो बा ओ बेहाय नायदिंनो बेवहाय ओ दैमाजोंनो जोङो गोजोन होनानै ओ मिथिंगा खौ नायहैनो थांनाय जायो नाथाय बे दैमाया दैज्लां बोथोर बाव अखानि बिबाङा बुरजा जायोब्ला ओ बेवहाय गोबां जायो आरो
अ गोबां जायो आरो दैयाना फ्राय बे दै दैमाया ओम गामियारिफोरनि बा सुबुंफोरनि माबाफोर खहा खालामो नामा?
ओ खहा होननानै बुङोब्ला दा सान्दैथ' जोङो बेब बे दैमानिफ्राय जेबो खहा मोनथ'नाय जायाखै औ बे दैमानि थाखाय जोंहा खाथिखालानि सुबुंफोरा गोबां सुबिदास
अ सुबिदा मोनदों औ औ औ ओ बेनि
जेरैबायदि ओ जोङो बिफां लाइफांनि थाखाय जों दै नां औ जों आबादलियाव आबादथिलियाव दै नांगौ औ ओ ओ जोंनो लोंनो थाखाय दै नांगौ बेफोरबायदिनो ओ बे दैमाया ओ बांसिनै सहायसो होदों आरो
मोजां मोजां जोबोर मोजां ओ खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों आ बेनिफ्राय नोंथाङा दावबायनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयो नामा?
औ ओ दावबायनाय ओ नोंथाङा ओ जोंनि ओम जायगायावल' दावबायनानै मोजां मोनो ना गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै ओ दावबायनानै मोजां मोनो?
अ दाद दावबायनोथ' जोबोद मोजां मोनो। गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो थांनो ओ मोजां मोनो आरो जायगायाव दावबायनो मोजां मोनो। आ नाथाय आ माखासे समनिबो आंखाल जायो नालाय बेनो थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन दावबायनो थांनो हाया आरो माखासे रां खान खान्थिनि असुबिदानि थाखायबो जोङो दावबायनो थांनो हाया जायो आ औ नोंगौ बेनिफ्राय जोङो ओ ओरैनोथ दा खाथि खाला जोङो जायगाफ्रावनो दावबाय दावबायो दावबायनोथ जोबोर मोजां मोनखायो दावबायनो होन होनोब्ला बुङो ना खाया गावनि ओ सुखु दुखुखौ दोनथनानैब्लाबो जोङो दान्दिसे औ बावगोमालाङो दान्दिसे रंजानाय लाहैयो गोजोननाय लाहैयो आरो औ लोगोफो फोरजों बा न नखरनि ओ सोद्रोमाफोरजों जोङो दावबायनानै मोजां मोनो आरो औ
दे दानिया होमबा जोंना समाबो जाबाय जों ओ दावबायनायनि बागै सावरायलायनायखौ एसेआवनो दोनथनोसै नामा नोंथां
थां दे बिदिब्लालाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम